हेल'
ब जानो होनानो थामा
औ औ खोनादों औ नोंथां
औ नोंथाङा समाव दंना
औ औ सम दं नों औ
अ नोंथाङा सम दब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ जागोन
बे बिदिब्ला जों जिउ खुंनाय राहानि राहा आयदानि सायाव एसो सावरायनो नोंथां
औ औ जागोन दे
सासे सुबुंबा मोनसे न'खराव जिउ खुंनो थाखाय राहा लामा जेनेबा मोनसे राहा लामा खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ दासो मोजां खोनाबाय माने
औ नोंथां जिउ जिउ खुंनाय राहा जोंनो खोनादोंना नोंथाङा
माने खोनायासै आरो दायो
अ जों जिउ खुंनाय राहा लामा आयरननि सायाव सावरायनो लादों नोंथां
अ अ अ जागोन दे औ जागोन जागोन
औ जोंनो जिउ खुंनो थाखाय मोनसे मोजां राहा लामानि गोनांथि जायो
औ औ
गोबां जिउ खुंनायनि राहा लामा दङ जों जेरै मोजाङै सरखारि साख्रि मावनानै जोङो जिउ खांनायनि राहा लामाखौ नागिरनानै लानो हायो बा मोजां सासे आबादारि जानानै गोनोखोयारि मुगानि माबायदि जों आबाद मावनांगौ नांगौ बिबांनि हासार दै बायदि बायदि गुनजों मोजां आबाद मावनानैबो सासे गोख्रों आबादारि जाना मोजां जिउ बुंनायनि राहा लामा नागिरनानै मोनो आरो बा लानो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो मोजाङै दाउ अमा फार्म बानायनानै गोबां बिबांनि औ अमा हांसो बायदि बायदि न'आव फिसिनाय लोगो लानानैबो जों मोजाङै फिसिनानै बेखौबो जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामा बै लानो हायो बे जोङो बियाव ना हेंगारनानै गोबां बिबांनि ना हेंगारनानै बेजोंबो जोङो मोनसे बिजनेस बायदि लामा हिसाबै जों बेखौबो फनानै लानो हायो आरो बा मावनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां जोंनि आइजोफोराबो गोबां खामानि दङ जेरै दाउ दाननाय अमा दाननाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैबो जों जिउ मैगं न मैगं नागिरनानै फाननाय बेफोरबो जोङो मोजाङै जुदि बेफोर खामानिखौ मावोब्ला बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा जिउ बुंनायनि राहा लामा नोङा होनबा नोंथां औ बेबादि दा जों जोंनि हालामाव दा गोबां गामि ओनसोलाव ओनसोलाव बांद्राय सुबुंफोरानोथ' सोरखारि साख्रि मावा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो दाउ अमा फिसिनाय ना फिसिनाय मैगं फाननाय बेफोरबायदि मावनानै आइजोफोरखौबो बा जोंनि मानसिफोरखौबो जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ बासिना मोनफा मोनफा बासिना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
मा मा मावनानै नोंथाङा जिउ खुंनायनि राहा लामा नागिरना लानाय सुबुंफोरखौ नुयो एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां औ
दे एसे गुवारै फोरमायना नोंथाङा
औ माने ओ जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ जोङो माने जिउ खुंनायाव जोंहा गोलैयो न'खरै जिउ खुंनाय बा ओ न'खर गथ' गथायखौ लाना जिउ खुंनाय माबा हारसिं हारसिं जिउ खुंनाय बेफोरबायदि आरोना माने जमा जमा माने बेयाव जोंहा ओ जिउ खुंनायाव ओ माने फैसाफोर आदारफोर बेफोरबायदिखौ जोंनो नांगौ जायो जानो थाखाय आदार ओमफ्राय रांखावरिफोर बेफोरबायदि माने गोनांथि जानानै फैयो आरो जोंनि जिउ खुंनायाव होमबा जोङो माने गामियाव थानानै बेफोरखौनो नुयो जे गामियाव माने गुदि जिउ खुंनाय राहायानो जाना फैयो आबाद जेराव जोङो ओ माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो जेरै माइ आबादखौ जोङो दैज्लांफोराव मावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा दङ ओ मैगं थाइगंनि आबाद जेरै आलु फान्थाव लेस्रा सबायाइ ओ ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर मैगं थाइगं ओमफ्राय आबाद आबादाथ आबाद ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा जाना फैबावो ओ जिब जुनार फिसिनाय जेराव जोङो मोसौ बोरमा अमा ओ दाउ बेफोरबायदि फिसिनानै रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा बेफोरखौ फिसिनाय खारनानो जायो जेनेबा न'खरफोराव जेनेबा नांब्रबबो जाबा रांखावरिनि माने बेफोरखौ फाननानै जोङो मोननो हायो आरो ना खैफोद समाव बेफोरनि थाखाय जों बेखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आबाद ओ आबाद दाउ अमा फिसिनाय जुनार फिसिनाय ओमफ्राय ओ माने गामियाव आरो बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबो माने गामियाव थानाय सुबुंफोरा माने खालामनानै जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जेराव जोङो माने रांखावरि मोननानै जोङो न'खरखौ सुंथाना माने जिउ खुंनाय ओ बेफोरबायदि न'खरनि उदै सुफुंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो हायो ओमफ्राय लास्ट दंख माने गामियाव थानाय हिसाबै साख्रि मावनाय सोरबाफोर बेफोरबायदि आरो साख्रि मावनायाथ बारा गैबाङा खम आरो जोंनिथिं माने गामियाव थानाय नालाय बेखाय खम आरो खोनादोंना हेलौ
अ खोनादों नोंथां
औ ओमफ्राय ओ बेफोरनि गेजेरावनो माने औ आबादखौ आबादानो मेन आरोना आबादाव जोङो जेरै
सासे साख्रि गोनां माने सासे साख्रि गोनां आरो सासे आबादारिया माने ओ सा जेनेबा ओ सासे आबादारिया जेनेबा हा ओ आबाद मावाबा साख्रि गोनां मानसियाबो ओंखाम मोनजाया आरो ना
माने औ माने बुहुमाव माने आबादारि फोरा जेनेबा खमबा बा हाबाखौनो मावलाबा होमबा साख्रि गोनां जानाबो सासे मानसिया ओंखाम मोनजानाय नङा आरो आदार मोनजानाय नङा माने आबादारियासो जोंनो माने आबादखौ दिहुननानै जोंनि थाखाय जाग्रा अदारखौ रेडि खालामनानै होनाय बायदि जायो आरो बेायाव जों आबादारिफोरखौ हामबाय होनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव औ ओमफ्राय जाहा ओ लकेलैथ' माने गोबांआनो बेफार फालांगि खालामो आरो जोंनिथिं माने सुबुंफोरा रां खावरि खामायनो थाखाय जेरै ओ मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि थालिरफोरनि बेफार फालांगि मैगंफोरनि बे माने फानलु माइफोरनि बेफार फालांगि बेफोरबायदि आरो जुनारफोरनिबो बे बेफार फालांगि खालामो जेरै ओ मा होनगोन दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदिनि बेफार फालांगि ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरनि बेफार फालांगि बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं खोनादोंना नोंथां औ ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा नाफोरनिबो खालामो जेरै नोंथां बुंलांदों बिदिनो आरो नाफोरनि जेरै फुख्रि जावनानै गिदिर गुवार गुवार फुख्रि जावना जोङो नाफोरखौ माने फाननायखौ नुनो मोनो आरो बा बायग्राया बेफारिफोरा बायनानै बेखौ लानानै फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ खोनादों नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो आबाद मावनाय बायदि आबाद मावनानै मैगं थाइगं बा जिब जुनार फिसिनानै बांद्राय माने जोंनि ओनसोलाव गावनो डाइरेक्ट थांनानै जेनेबा बाजार फोराव फानहैनाय बेफोरबायदिखौ जों बांद्राय नुनो मोना नोंथां
अ
बेबायदिनो दाउ अमा फिसियोबा फायखारिनो फानहरोबा फायखारिया मैगं थाइगं माइ बेफोरखौ जोंनि गामियाव फैनानै लांफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
अ अ अ अ
औ नोंथां आरो औ नोंथांनिसिम आंनि मोनसे सोंथि नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
गोदोनि जिउ खुंनाय राहा लामा आरो दानि जिउ खुंनाय राहा लामानि माबाफोर फारागथि नोदों नामा नोंथाङा?
औ औ नंगौ नोंथां माने फारागथियाथ' जाबाय एसेबाबो माने गोदोआव औ माने गोदोआव जोङो जिउ खुंनायाव माने बिदिनो आरो गोबां गासैबोआनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
सैथो थारैनो नोंथां।
औ
औ
आबाद माव